नोंथां?
औ
हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ
खोनादों नोंथां खोनादों
मा खालामदों नोंथां?
दासो ओंखाम जाखांदो नोंथां
अ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
नै दं जिरायना
औ खबरफोरालाय माइ ग नोंथां?
औ
बि मोजाङै दं नोंथाङालाय?
आंबो नाय मोजाङानो दं गायनाय फुनाय जों जोबोद गोगोमथार
औ
गोसोम जाजोबथारबायहाय नोंथां सान्दुआव मावै मावै नोंथाङालाय गोसोम जागोन जायाखै
जाबाय नोंथां सान्दुं गोसथायाव माइ गायबाय थानाया
औ जाखायो नोंथां
औ गायनांबाय थायो बाबाबो गआ
औ गखाया औ
उम
बाबालाय बहा गनो बाबाबो आरो मोनजयाना
औ बानायजों मोनजायाथ' आरो
औ
औ
उम नोंथाङालाय दासान्दै मा मावगासिनो दं?
मामावनो बे गायनाय फुनाय दिनावलाय माइ गायगासिनो दं
औ
बेनोसै आरो खामानियानो
मोजाङानो दं आरो ना नोंथां? नोंथांमोनिथिं
बानद्राय लोमाखै जिंथिं बांद्राय दै लोमा ना।
उनदुनाय ओ जोंनि सानजा खर'थिं बानदाय थिं मानदाय ओमफाय बै सोनाब खर'थिंसो उम सत न'खर फोरा जोबोद न' सिङावनो दै हाबजानानै दुखुनांथाव जादों आरोना
खोनादों नोंथां हेलौ नोंथा
खोनायाखै नामा
औ खोनादों
औ
नोंथांमोनथिंलाय बोथोरालाय मायदि गरम ना गुसु ना बारनांदों
बार बारदोंनाय एसे औ
औ दा सान्दुंआबो एसे थाखुमानानै दंना नोंथां? ना नोंथां
औ
हेलौ नोंथां
खोनायाखै नामा?
नोंथांनि माथोखौ हमनो मोनासै खोनायासै
उम हेलौ
औ नोंथां दासो खोनादों।
अ बांद्राय टावारफोरानो नांनो नागिरलाय लाङा नोंथां।
औ गराय फबनाय जायगा नालाय अबावथो खोनानो ना नोंथां।
औ बिदिनो अबबा अबबा जायगाया नांथारा एसेबो
औ
नोंथाङालाय दा मा खालामनो सानखो?
आङो दा नै उम न'खरसे मानसिनाव बिमायं जायो आरो गामि निनिनो खाथिनिनो बेयाय खोथिया फुहैनो नागिरदों। हाजिराथ' जानाय नङानै थिन्थायानो जासिगोन आखाइ हिसाबसो फुला बायनसै आङो
ओं ओ
उं
गोजाया
औ मैया बेलासियावबो आङो माबादोंमोन ओ बिसिनावनो खोथिया फुदोंमोन आरो साराय थिनथानिफ्राय माबानिल' फुनो हादों फन्द्र' आखाल' हादों फुनो बांद्राय हायासै
उम खोथियाफोरालाय मो
उ खोथियालाय स्रा स्रा खारथारो नोंथां। बुबानो खारखायो मोजांखा खोथिया
उम बिदिबा एसे फुनो हायो आरोना औ
औ।
जाहानाबो मोजाङानोलाय आरो।
औ नोंथांमोननि खोथियाखौ नुनायावनो मोज जां नुखादोंमोन नुनायालाय।
औ। हासार होनाय ना हासार होनाय खोथिया मोजां जायो।
औ सम गैयिनि थाखायनो नोंथांमोननि न'आवबो फुहैनो मोनदियासै।
जेबो नङा नोंथां सोलाबबा गायनायाव फैबानो जाबाय।
औ दे सोलाबबालाय फैगोन नोंथां।
औ।
औ समानो गैयाहाय ओरैनो थानायनि मालायफोरबायदि। जिराय जिराय था बिदि गैया जोंहा। उम।
बे गायनाय फुनाय
ना गुराखै नोंथाङा ना गुराखै?
ओंहो गुराखै ओंहो।
उम। जोंहाबो नाखौनो गुराखै बायनानैसो लायदों।
उम। दै लोमनायजों नोंथांमोनथिंथ' नाया मोनला बायोना?
जोंथिंबो बां द्राय बिदि एफाग्राब मोननायाथ' मोनालै नोंथां माबा मा होनो मोननायाथ' मोना इदिनो मालाबा सम लायै लायै मोनो आरोना।
औ सानदुं दुंबा मोनोना?
औ सानदुं दुंबालाय मोनो आरो।
औ मैयानिफ्रायसो एसे सान्दुङा दुंहांदोंना?
औ।
एबार सान्दुं दुंबासो मोनसिगोन र' नाफोरखौ।
औ।
दाना मालाय बेलेखै बांद्राय माइफोरखौनो गायलाना।
गायनायाथ' गायला नोंथां गायाबाबो मोनजायाना जोंथिं नोंथां।
ओ जोंथिंहायलाय गायो आरो बेलेगथिंसो मालाय गायला बांद्राय।
औ।
मालाय साफा बागान बायदिसिना बानलु बागान बानायो।
औ।
जों थिंसो गायनांबाय।
गोरान खेथिफोर जाया नालाय बानायना गायनांगौ जायो आरोना।
औ जोंथिं दैफोरानो लोमलाबायोबा।
औ।
दंफां सहायाव जिरायना थाबाबो थाफै अरोना नोंथां?
औ नोंथां आंबो नै ओ जोंहानि बे दालां मोनसे दंना दुब्लि खाथियाव बेहाय जेरायनायाव आयौ जा अर अरखादों आंनाव आखायानो मानजोब्बाय
औ अरस गार मानो जाय बिदियाव जिरायनानै थानो सानबाबो अरलाबायो। थानोनो हाया माननानै
नेट दाबो बे दालाङावसो नाङो जाहोनाथ'।
जोंनाबो बिदिनो खन्द' खन्दल' नांथारो।
औ।